नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां औ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आङो सावरायनो सा नदोंमोन नोंथां
औ नोंथां मा आयदा मोननिसो रायलायनो नोंथां
जाहैबाय दा जोंनि गोदान मु गानि मेथाइ आरो गोदोनि माखासे मेथाइफोरनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन आरोना। दा औ दा नोंनो आवगायग्रोनो ना आं आवगायग्रोनो?
ओ नोंथाङानो आवगायग्रोनो हागोन नामा?
आंनो आवगायग्रोनोसै ने।
औ नोंथां नोंनो आवगायगोरदो।
दा जोङो मेथाइ होननानै बुङोब्लाथ' मेथाइआथ' मोनसे बयनिबो मोनसे आं मुलि बायदि आरोना बियो मोनसे। जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे मेडिसिन बायदि आरोना बेयो। जाय जेरै आ मेथाइ दुखु - दुखु जानाय समाव जोङो आ मेथाइफोर खोनासङोब्ला बा माबा मोनसे जानो मा बा मोनसे जोङो ओ थासारिया मा ओ थासारिया गुबुंले- गुबुंले माने दावराव - दावसि जानानै जे जेब्लानाखि गावनि मेलेमावहाय माखासे हेडेकफोर जायोब्ला मेलेमावहाय बेखौहाय जोङो मेथाइ खोनासंनानै माबाखौहाय मेलेमखौहाय जोङो सुग्लायहोनो हायो आरोना। मेथाइआव औ मे थाइआव ओरैबायदि गोहो दङ दा जोङो मेथाइखौ बयबो खोनासङो मेथाइ नङाब्ला जोंनि मुलुगावहाय जोंनि बुहुमावहाय खावसे खाना आरोना। खाना बायदियानो आरो औ दा जोङो दा बर'नि माखासे गोदान मेथाइ आरो गोदोनि फु राना मेथाइफोरनि सायाव सावरायनो आखाइायाव लादों नालाय।
नंगौ नोंथां।
साननानै नायोब्ला गोदोनि माखासे फुराना मेथाइफोरावहाय बिराद माखासे सोदोबफोराबो बिराद रस गोनां आरो आब्रु थियैनो मोजां रोखोमै जोङो मेथाइफोरखौ रोजाबनानै दिन्थिनायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा मेथाइफोराथ' अनेक रोखोमनि थायो अनेक रोखोमनि बिदिनो जेरै ओ खुगा मेथाइ - खुगा मेथाइ थायो बैसा गु मेथाइ थायो ओमफ्राय बेबायदिनो ओ रंजानायनि मेथाइ थायो आरो ओ सेंग्रा- सिख्ला मोजां मोनलायनायनि मेथाइ। बेबायदिनो बहुद थायो आरोना मेथाइनि खोन्दोआव। मेथाइनि खोन्दोआव जोङो ओ बेबायदिनो अनेक माखासे ओ गोथाव सोदोबफोर जों खोनाफेरै ओ खोनाफेरै मिथिफेरै सोदोबफोरबो खोनानो मोनो आरो माब्लाबा माब्लाबा समाव गोदोनि मेथाइफोराव साननानै नायोब्ला दानि गोदान मेथाइ फोरनिफ्राय अनेक मोजांसिन बायदि आङो सानो आरो ना आरो गुबुनफोराबो बिदिनो बुङो उम दा ओ गोदोनि मेथाइफोराव बेबायदि बिदिनो अनेक रोखोमनि जोंहा लावखार लावखारफोरनिबो मेथाइ दं लावखारफोरहा मोसौ गुमनाय यावहाय माबोरै मेथाइ रोजाबोमोन समबारग' समबारगो बारग' होहरो मेथाइ रोजाबनानै आरो ना बिदिनो नाहा मैहा थांनाआव बो गोदोनि मानसिफोरा मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनोमोन बेबायदियैनो समखौ हालो दैलो बारहरोमोन दा जोंनि माखासे उम गोदान मेथाइफोरखौ नायोब्ला माखासे आब्रुथि गैयै सोदोबफोर आब्रुथि गैयै माखासे बाथ्राफोर खौहाय जोंनि मेथाइआवहाय दानि गोदान मेथाइआवहाय उम सोसननानै होनानै मेथाइफोरखौहाय गुबुंले खालामो आरोना बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि ओ बर' माहारियावहाय ओ फोसाबनो थाखाय बिराद जोङो नाजानांगोन आरोना नों आंनिनो दायथ' आरोना बे फोसाबनाया बे फोसाबनायानो जाहैबाय जों बिसोरखौ जोङो मोजां रोखोमै मेथाइनि सोमोन्दै जों गियान होनांगोन बा बा बुजिहोनांगोन बा मिथिहोनांगोन अब्लासो जोंनि मेथाइयाहाय ओ मोजां रोखोमै ओ जा ओ नुजाथिगोन आरोना जोंनि नै बे देंखो मुलुगाव बेफोरखौ लानानैनो आङो सानो सम सम ओ ओ माब्लाबा माब्लाबा आरो ना ओ सानसे समाव जोङो बेबायदि रावबो होबथायालासे मेथाइफोरनि गुबुंले बाथ्रा बाहायनाय गुबुंले सोदोब बाहायनायफोरखौ जोङो होबथायालासे थायोब्ला जोंनि ओ ओ बर'नि माखा माखासे मेथाइफोरा आरो बिब्दियैनो ओ गाजिनिफ्राय गाजिसिन सोलिलांबाय थानो हमगोन आरो ना मेथाइफोराव ओ साननानै नाय मेथाइफोरा जोंनि माखासे ओ ओ बि बिथिङाव नायोब्ला मेथाइनि सोमोन्दै अनेक जोंहा सोलोंनोबो मोनो जोंहा मेथाइनि बादै जोङो गोबां रोखोमनि ओ गियानबो मोनो मे मेथाइजोंनो गोजोननायबो मोनो आरो बायदि रोखोम रोखोमै जोङो माखासे रंजाखांनाय ओ माबाबो ओ रंजाखांनाय गोसोआव रंजाखांनाय मोनसे ओ फिलिंसबो फैयो आरो ना । बेफोरनि सोमोन्दै आं बुं बुंनो ‌ आङो नोंथांनिफ्राय आरो गोदोनि मेथाइ आरो दानि मेथाइनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय मा रोखोमै नोंथांनाव ओ बुंनो सानदों नोंथाङा मा रोखोमै बुंनो सानदों मा रोखोम नोंथांनाव सान हाबनानै दं आं नोंथांनिफ्रायसे मिथिनो लुबैदों आरोना नोंथाङा गावनि सा खौ बुंफोरनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन ।
औ नोंथां ।
औ ओ नोंथांसिम गोजोननाय थादों बिथांआ नोंथाङा बिराद मोजां निउ बा गोदोनि आरो दानि देंखोनि सायावहाय माखासे रूजु रुजुथायाइफोर आरो माबायदि सोलिबोगासिनो दङ गोदोनिफ्राय दासिम मा जा फैखो बेफोरनि सायाव मोजाङै बुंफोरनानै होनायनि थाखाय दा आंबो आंनि माखासे ओ बिबुंथिखौ ओ जोंनि हारिनि बा बर'नि देंखोनि गोदोनि आरो दानि अबस्थानि सायावहाय ओ फंनैसो नोंथांनो फोरमायनोसै ।
औ नोंथां औ ।
बुंनो थाङोब्ला मेथाइआ नोंथां होननाय बायदिनो मानसिनि मोनसे मेलेमखौ सुग्लाय होनो हाग्रा गोजोनग्लाय होनो हाग्रा मोनसे बिजों । जायनि गेजेरजों जोङो ओ दुखु सुखु अननाय गासैबो बिथिंनि थासारिफोरखौनो फो फोरमायनो हायो। बा सोरबा सासेनो बेखौ बेखेवनानै होनो हायो बे मेथाइनि गेजेर जोंनो जोङो सोरबा दुखुनि समाव सुखु लाबोनाय बा सुखुनि समाव बेखौ गाब होनो हानाय बेबायदि मोनसे गोहो दं आरो बे मेथाइहा। मेथाइखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ खुगा खुगा सोलिबोनाय गोबां खुगा मेथाइफोरबो दङ। जोंनि बर' हारियावहाय दा बैफोर खुगा मेथाइफोरखौ आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला खम जों खोनानो मोनसै आरो।
औ थारैनो सैथो नोंथां ।
गिगिरि बिथांमोना गोबां मोजां मोजां ओ बेबायदिनो खुगा मेथाइखौ लिरनायथ' बुंनो हाया खुगा मेथाइफ्रा खुगा खुगा सोलिबोदोंमोन। बा बानायबोदोंमोन ओ सोर सासेया बानायजेनदोंमोन बेफोरनि जेबो ओ मुंफोर जों मिथिया मानोना खुगा मेथाइआ गोदो गोदायनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइखाय जोङो बिनि गुबुन बा गुबै सोरजिगिरि बा जाय मानसिया सोरजिदोंमोन बेखौ जोङो ओ बुंस'नो हाया आरो खिन्थु गोदोनिफ्राय खुगा बा सोलिबोनाय आबै आबौनिफ्राय जों बे खुगा खुगा खोनाबोनायखाय बेखौ खुगा मेथाइ हिसाबै जोङो दासिमबो खोनानो मोनो।
औ नोंथां औ।
औ आरोबाव दा जोङो बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान मुगानि जे ओ मेथाइफोर बे मेथाइफोरा नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदोनि आरो दानि गोबां फारागथिफोर दंसै। बुंनो थाङोब्ला जेरै गोदोनि दिनावहाय ओरैबायदि देंखोफ्रा बानायजायोमोन जेखौहाय खोनायोब्लानो जोङो गोजोन सुदेम ओंथि गोनां सो सुबुंनि गोसोखौ बोनो हा नाय बेफोरबायदि मेलेमखौ गुसु खालामलायनो हानाय। माखासे सोदोबफोर ओंथि गोनांफोरखौ जोङो खोनानो मोनोमोन मेथाइ रोजाबनायफोराव । नाथाय बेफोरखौ आथिखालनि मेथाइफोरजों रुजुनानै नायोब्ला जोङो गमामायैनो गोदोनि बायदि जे सान्थौ बा मोन्दांथि बेफोरखौ मोननो थाङा आरो मानोना बुङोब्ला सोनाबारि बारफोर सोनाबारि ओनसोलनि बारफोर मोननानै जोंनि मेथाइआवबो माखासे गोहोम गोग्लैफैबाय। जायनि जाउनाव जोङो सोनाबनि माखासे ओ आदब खायदा बेफोरखौ सोफादेरनाय नुसै। बेखायनो जोङो बांद्राय साबजाथाव बा खोनाथावना बेबायदिखौ सानलायो बा बांद्राय गोसो बोगथाबनो हानाय जाला आरो दानि जुगनि मेथाइफोरा गोदोनि रुजुनायावहाय गोदोनि मेथाइफोरा बां बिसिनानो मिलौहाबलायनाय रजोन सुदेम खालामलायनो हानाय मोनसे ओंथि गोनां जायोमोन। देंखोफोर बाव सोनाय माखासे दामजुफोर आइजेंफोर बेफोरो बिराद मोजां गावसोरनो आखाइजों दामथारनानै रेकर्ड बानायनानै बेखौ जोङो खोनानो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावहाय जोङो बेखौबो खोनानो मोनो मानि बांसिन जेसेबां दामजुफोर बा इन्सट्रुमेन्टफोर बेफोरखौहाय आखाइजों दामनाय जानाय नंला आरो। मानि मेनुयेल दामनाय जाालया बेखौहाय दाना अट'मेटिकबो जाजोब्बाय नालाय कम्पिउटारावनो एखेबारे बानायनानै मेथाइफोरखौ रोजाबनाय जोङो नुनो मोनसै।
औ नोंथां।
बेबायदिनो नायनो थाङोब्ला दामग्रा देग्रा मानसिफ्राबो खम जालांनाय हिसाबै गोदान समजोंहाय गोरोबफानो थाखाय बेफोरखौबो जोङो गनायनानै लानांगौ जायो मानोना बेबो मोनसे समाजजों बा जौगानाय जुगजों समानै थांफानोब्ला बेफोर गासैबो बुस्थुआ नांथागौ जायो आरो।
आ द
बुंनो थाङोब्ला गोदोनि मेथाइ आरो दानि मेथाइ गोबां फारागथि दं होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला ओंथिनि बिथिङावनो नाय। देंखो बा बिनि रओैसुमै। बिनि गोजोन होनो हानाय बेफोरनि सायावनो नाय। दामनाय देनाय। गासैबो दानिया फारागथि दं आरो गोदोनि आरो दानि।
औ औ नोंथां।
दा बेफोरनोमोन गोदो आरो दानि जे जोंनि हारिनि देंखोनि सायावहाय आंनि फंनैसो मोनदांथिया नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथांनिफ्राय आङो बेबायदि मेथाइनि सोमोन्दै दानि मेथाइ आरो गोदोनि मेथाइनि सोमोन्दै बेबायदि बायायदि गावनि सान्थौखौ आंनो फोरमायनायाव आं जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोबां साबायखर होगोन मानोना आंबो गोबां बाथ्राखौ दिनै नोंथांनिफ्राय देंखोनि सायावहाय मोजाङै मोनथिनो हाबाय आरो नोंथांनि बुंफोरल'नि देंखोनि सायावहाय नोंथाङा माबायदि बुं बुंफोरथियो होननानै आंखौ मिथि दि होबाय बिनि थाखाय नोंथांखौ आङो जोबोद जोबोद साबायखर होनाय जाबाय नोंथां।
थां थारैनो थारैनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम जोंहा दा समाबो जाबाय नोंथां। दा उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन नामा नोंथां।
औ दे नों नोंथां होमबालाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै गोजोन्थों औ।